हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथांङा सम दंङोना नोंथां दसे सम
औ सम दंङो सावरायजागोन नोंथां आं दा फ्रियैनो दंखायो
बिदिब्ला जोंङो दिनै जोंनि बर' ओनसोलनि थासारि सोमोनदै सावरायनोसै नोंथां।
अ बर' हारिनि थासारिनि सोमोन्दै जागोन दे नोंथां जागोन दे जोबोद मोजां
दाथ' नोंथांङाबो मिथिगौ जे जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जौ एबा आबाद मावनानै रायजो जाबोदों दा जोंनि बर' हारिया बै समनि हारिमुखौनो दासिम गाररोंङाखै जेरै जाय जौ लोंनाय‌। एबा जौ लोंनानै न'खराव दावराव दावराव दावसि खालामनाय बेफोरखौ नोंथांङाबोथ नुबाय दं जानांगौ
औ औ नंगौ नोंथां
दा दा जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जौ बानाय होननानै नायो जौआथ' गाज्रि जिनिस नंङा जौखौ जोंङो बिफांनि फिथाइनिफ्राय बानायो जेरै जाय माइआबो मोनसे बिफां बिनिफ्रायनो बानायो बे जेरै जाय एमाव होयो। एमावखौ जोंङो बे मा होनना बुंलाय मोखना बिलाइनिफ्राय बानायनाय जायो। नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जौखौ जोंङो मोनसे बिबांसिम लोंङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां न नाथाय जोंनि मानसिया मा खालामदों जोंनि मानसिफ्रा जौखौ सानफ्रामबो बेरे फुं जानाय लोंङो। मोनायाव लोंङो साननि मोनानि लोंनायनि थाखायसो जोंनि देहाफ्रा खहा जादों बिनिफ्राय जौनिफ्राय ओंखारनाय सेरेब बे सेरेबखौथ' मोनसे समाव जेब्ला बिसोर बिजिर संदोंमोन सेरेबखौबो मोनसे मुलि होनना बुंदोंमोन जों जुदि बेखौबो खमै लोंङोब्ला। देहानि थाखायनो मोजां खिन्थु मा जाबाय जोंनि मानसिफोरा बेजों गोजोनबाय आरो गोजोननायनि उनावहाय दिनैनि समावहाय बर'फोरााव माखासे माने बेरामफोर जायो जेरै जाय जौ लोंनानै लिभाराव दै जमा जानाय खावलाय बुनाय बायदि बायदि बेरामफोर जाबाय थायो दा बेफोर बायदि सोलिबाय थायोबा जोंनि बर' ओनसोलनि सुबुंफोरा एबा जोंनि बर'फोरा मोनसे समाव जोबस्रांनाय लामायाव थांबाय दङ
नंगौ थारैनो
दा नोंथाङा बिनि सायाव माबायदि आयदा लायोब्ला एबा माबायदि खामानि मावोब्ला जोंनि बर' बर' सुबुंफोरखौ जौनिफ्राय गोजानाव दोननो हागोन‌
थारैनो नंगौ नोंथां औ दा नोंथाङा औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा जौ जौनि सोमोन्दै बुंलांबाय बा जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गाब गोबांथार मा गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा माने माखासे नस्थ' जाबोनायनि बेलायावहाय नोंथाङा बुंलांबाय नोंगौ थारैनो नोंथां होननाया गासिबो सैथो दा नोंथाङा जों बेफोरखौ बे गोदो गोदायनि बे फ्राय सोलिबोनाय जौ निफ्राय जों नस्थ' जानायनि जानगाराव जों माबोरै थानांगोन बा जोङो माबोरै गावबागावखौ जोङो गोरा खालामना लाखिनांगोन बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो होननि नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला मा जोंनि बर' समाजावहाय मा मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ संनाय बा जौ फाननाय हुदाया दङ दा बर'फोर बर' सुबुंफोरा मा जौ संनायावहाय बिदिनो बायदिसिना बानायनायावहाय बिराद एक्सपार्ट आरोखि ना बिराद मानि फेजेननो हाया मानि बुंनो थाङोब्ला मा बुहुमनाङैनो सिनायजायो बा मिथिजायो बर' हारिया जौ बानायनो गोरों बा जौ बानायनायाव बिराद एक्सपार्ट दा बे मा जौ बानायनायजों लोगोसे मा जोंनि बर' बिमा फोरा जौ बानायो आरो मा ओरै बर' बिफाफोरा मा जौ लोंनानै थानोसै बा ओरै बे हुदाया जायोदि मानि मोनसे गोदो बा सावरि बादालि जानानै जालायनाय माबा दङमोन नो हुदा दङमोन बे जे सावरि बादा बादालि जायो अब्ला मा बिदिनो न' न'आव जौ लोंलायनाय नोंनाव जेनेबा आंनाव सावरि मावोब्ला जौ लोंबाय बैयाव मानि सावरि मावहैबा जौ लोंबाय बिदिनो दिना सम थाङोमोन आरोखि ना दा बेनो मा गोदोनि हुदायानो दा मा सोलिबोबाय दाना मा दाथ' सावरि बादालि जाला दा बेनि सोलायै मा जौखौ फायसाजों फानग्रा जाबाय दा फैसा माखासे गामिफोराव दङदि बर' गामिफोराव दङदि जौ फानो माने जौखौ संनानै होनानै मा ओरै माखासे मानसिफोरा जौखौ बायनानै लोङो दा बेनो गोबां जालांबाय आरो ना नोंथां जौखौहाय मा न'खर सालायनो थाखायहायसो ओरै बेरफारसेथिंबो फाननाय जायोमोन ना बेनि सोलायै मा जौखौ न'खर सालायनो थाखायथ' मा जौनि अनगायैबोथ' अनेक बिजनेस दङ नोंथां जेरेखम दङ दखानफोर होना जानाय जानो हायो मैगं थाइगंफोर फाननानै जोङो बिजनेस खालामना जानो हायो दा जोङो जौ फान्नायनि अनगायै जेरैहाय बर' बिफाफोरा जौ लोङा लासे आबाद मावनानै बिदिनो बर' बिमाफ्राबो माखासे आबादनि मैगं थाइगंहाय माबानायावहाय हाग्रा फुनायाव हेफाजाब होनानै बेखौनो फाननानै जों फैसा खरसा मोनो दा ज' फाननानै सोलाय बिदि खालामबा मोजां जायो आरोखि दा बिदि खालामोब्ला बा जौ फाननायनि सोलायै बिदि आबाद मावोब्ला न'आव ज' मिलायनानै आबाद मावोब्ला जोङो मा एसे सोलायनायखौ नुनो मोनगोन नोंथां अब्ला जौ अब्ला जों जौ फाननाया गैया जागोन ना जौ फाननाय गैयाब्ला जौ दिहुनग्रा गैयाबा अबेहाय जौ लोंनो मोननो दा बिदि जागोन आरोखि नोंथां दा बेखायनो मा जोंनि माबायाव समाजावहाय जौ फाननाया बिराद माबा गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो औ खहा गोनां जाना दं नों दा बेबायदिनो आरोखि ना जौ लोंबाथ' मा मिथि ्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
औ औ
फाननो हायो